हेलौ' नोंथां औ खोनादों थां अम नोंथांङाबो खोनागासिनोना मोजाङै अ नोंथाङा माख खामगासिनो
आङोथ' ओरैनो जिरायनानै दंङ दे नोंथां नोंथाङालाय
आंबो ओरैनो जिरायनानै दं ओंखाम जाखांबाय
औ जाथ'वाखै दे नोंथां
अ अ आंबो जाथवाखै
औ।
ओ नोंथानि खबरफोरा माबायदि?
आंनि खबराथ' मोजाङानो दे नोंथां दा सान्दि नोंथांनाबो?
आंनाबो मोजाङानो खबरा। ओ नोंथाङा माने नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै फन हरदोंमोन माने नोंथाङा मा होनो जेबो दा जेबो मावथ'वाखैबा राय्लायजागोन दा?
औ नोंथां लाराय जागोन।
अ अ था आं नोंजों माने थालिरनि सोमोन्दैसो थालिर बिफांनि सोमोन्दैसो माने नोंथांजों रायलायनो माने आरो नोंथांनिफ्रायबो एसे माने मिथिनो लुबैदोंमोन आरोना?
औ औ नोंथां।
नोंथाङा मा-मा इदि नोंथांमोनाव माने मा-मा थालिर बिफां दं न'आव?
औ जानाव थालिर बिफां बुङोब्ला थालि आइथिया थालिर दंखोमा नोंथां इनिफ्राय जोंनि
जाहादिफोरा गैया सेनि साम्फा
ओहो गैया नोंथां माने जोंनाव बेफोरबायदि समाव बिदि न'आवहाय बिदि थालिर बिफाङानो गैया बे फांसे ना फांनैल' दङ नोंथां। नोंथाङाबो नोंथांमोननि जायगायावहाय मा मा थाललिम मोननाय जायो एसे फोरमायना होदो?
जोंनि जायगायाव बे सिनि साम्फा जाहादि ओमफ्राय माबा भिम मा होनो बे बे खौबो मोननाय जायो जोंनिथिं। ओमफ्राय बेनि उनाव बे आयथ थालिर खौबो मोनो आ
औ।
नोंथाङा मा होनो थालिर जानाय
औ थालिरखौथ' जानानै समाव मोजां मोनो आरो समाव एफाग्राब मोजांबो मोना।
उम उम उम थालिरा अ थालिरखौ मोजां मोनो। जानानैथ' मोजां नाङो। आरो इान इदि माने सानफ्रोमबो इदि माबा इदि माबाया आरो ना मालाबा इदि जानानै मोजां मोनो उम उम।
बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा माने थालिर बिफांखौ जोङो मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो एबा थालिर फिथाइखौ जोङो मा मा खामानिफोराव बाहायनो हायो बेफोर
अ अ हागोन नोंथां मा होनो थालिराथ' मा होनो मानसिनि माबायाव मा होनो गासै खामानियाव नांगौ मा होनो बुंबा दा थालिर फिथाइखो जोङो जेनेबा जानायनि अनगायै बो ओ मानो बि दिनो फुजाफोराव बाहायो। नङा होमबा? जेनेब्रा ओमफाय बेनि उनाव फिथाइखौथ' बेयाव बाहायबाय इनि नथ' थालिरनि जिथु मैखुनखौबो मैखुनखौबो मा होनो मानसिफोरा मेगं हि साबै जायो। आरो थालिर थालिरखो थालिर थांखौबोहाय मा होनो ओ भाजाफोर एवनानै जायोना? ओ उम ओमफ्राय इनि उनाव ओ ओ थालिरनि बे मा होनो ओ बे थालिर बि बो जोंनो मायबा मायबि फुजाफोराव नांगो। मा होनो फुजाफोराव गायोबानो हाबाफोरावबो नांगो बेखो। ओमफ्राय आरो थालिरनि मा होनो थालिरनि माबाखो मा होनो फस्लाखोबो सावनानै खारै बानायनाय जायो उम ओमफ्राय आरो जोंनि थिथ' जा जेनेबा थालिरनि मा होनो बिलाइजो माने बारा जानाय जाया। ओ ओ मा होनो बे साउथ ओ जोङो
औ साउड इण्डिया
फोरावथ साथ इण्डियाफोरावथ' मा होनो ओ थालिरनि बिलाइजोनो मा होनो बेयावनो ओंखाम जाना जायो ओंखाम जायो सोरो दनाफोरावबो। सिनावबो बाहायनाय जायो। थाय जोंनाव मा होनो फुजाफोराव बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो आरो। थ' थालिर बे मानसिनो मा होनो गाद थालिरनि गासै माने माबायानो मा होनो पार्टआनो माने मा होनो मानसिदो बाहायजाथाव आरो। गासैबो मानसिनि माने ओ दैलि लाइफआव मानसिनि माने साम फ्रोम मोनि जिउआव माने हेफाजाब होयो आरो थालिरा। थ' थालिरा ओ माने बेसेन गोनां बिफांखोनो होनना बुंजागोन आरो।
औ नोंथां।
ओमफ्राय मा होनो थालिरखौ आरो मा होनो जोङो माबायावबो बिजनेस हिसाबैबो खालामनानैबो माने बिराद रां आरजिनो हायो नङा होमबाथाय थालिर बिफाङाथ' माने गासिबोथ' बाहायजाखायो नङा होमबा दानिया टाउन फोरावबो जेनेबा जोंनि जायगायावथ' थालिरखौ जेनेबा थालिर बिफांखौबो एभेलेबेल मोनो नाथाय मा होनो टाउनफोरावहाय मा होनो हाबाफोर जाबाबो जेनेबा माबा मोनसे फुजा फोरबोआनो जा मायानो जा मा होनो बेफोर खौबो फानलाबायनाय नुयो आरो ना आङो थालिर नुदों आङो माने थालिर बिफांखौनो माने बिदि माने बिदि फाननाय नुदों आरो ना ओमफ्राय मा होनो बिदिनो बेलेग बेलेग माने स्टेटसफोरावबो ओ माने इदिनो थालिरनि बिलाइफोरखौहाय बिदि माने फाननाय जायो आरोना फाननानै बहुद माने रां खामायनो हायो ओमफ्राय आङो नोंथाङा मिथिगौना मा होनो बेनिफ्राय मा होनो थालिर बिलाइनिफ्राय दिस जे हाबाफोरावदि ओंखाम जानायावदि डिस बाहायो ना बेफोरखौ बेजोंबो बानाय नाय नुनो मोनदों आरो ना आङो
औ
ओम माबायदि बानायो मिथिया जिखुनु माने बानायो आरो ना थ' मानसिनि मा होनो ओ मानसिनि माने नांनायावबो माने हेफाजाब खालामो आरो मा होनो रांखान्थियारि बिथिङावबो माने फोर माने हेफाजाब होयो आरोना थालिरा
औ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनो हा बावगोन नामा माने थालिर बिफांखौ माबायदि रोखोमै गायनाय जायोबा माबोरै मोननाय जायो थालिरनि
अ फुलिखौ थालिरनि बिफाङाथ' मा होनो मुरानिफ्रायनो थालिरनि मुरानिफ्रायनो खिलि हरो जेनेबा माबाया इनिफ्रायनो बिलाइ बि बिफां बिदि जाय इनिथ' बेगर इदिथ' बेर गर जेनेबा बिदिथ' आं बारा मोजाङै मिथि या जिखुनु माबायदि माबायो माने इनि माबा बेलेग इदि बिफां खाथिनिफ्रायनो मुरानिफ्रायनो जालाङो खोमालै। आंबो मोजाङै मिथि माने बुरानिफ्राय जिकुनु खिलियो आरो ना गोदाना माबाया दानस'ना दोनबालाय दालाय मा होनो मालाबा दानस'नाफोर दोनबाबो इनिफ्रायनो खिलिहरोना। दयनिफ्रायनो जायो ओमफ्राय आङो खोनादोंमोनसो आरो। माने नुदोमोन मबाइलाव। मा होनो इबे मोन। जे नाम राम थालिर होननाय। माने इ। इनिया माने इनि माने बेगरनिफ्रायनो माने बेखौ बिफां खालामनो हायो होननानै। माने आं नुदों आरो ओमफ्राय आं नायदोंमोन। हायो होननानै बुंदों आरो।
औ।
ओमफ्राय नोंथाङा मायबा मिथिबावगो नामा बेनि बागै थालिरनि बागै।
थालिरनि बागै नोंथाङानो माखासे खोन्थानानै होबाय आरो। आंबो बेखिनिखौनो मि। मिथिगौ। आरो जोङो थालिरनिफ्राय नोंथाङाबो बुंबाय माने खारै बानायनो हायो होननानै नोंथाङाबो बुंबाय थालिरनि। माने जाय माने। बिनि मोदोम माने बद। दि थालिरफस्ला होनो जायखौ। बेखौ जोङो। ओंख्रि। फोरबो संनो हायो आ आरो बिनि सायाव बेखौ। फिसा माने दाननानै खार खारै बानाय।
खारै बानाय जायो आरो ओ ओ आरो बिनि मादाखौ।
बेखौबो। माने फोराननानै बिदिनो बिखौ जोङो ओंख्रिफोराव होनानै बिदि खारै बानायनो हायो आरो।
ओ ओ
आरो बिदिनो नोंथाङा बुंबाय माने थालिर फिथाइफोरखौ जोङो माने ओंख्रिफोरबो जानो हायो बिदिनो थालिर बिफाङाबो माने गोबां आलदा आलदा नामनि थायो नालाय। आं नामफोरखौथ' आङो बिदि मिथिला मानो होनबा नामखौबो नोंथाङाबो एसे नोंथांनि मिथिनायखिनिखौ खोन्थाखाबाय बिदिनो नोंथाङा बुंबाय थालिर बिलाइया माने गोबां खामानियाव औ औ
खौनो मोनखायो नङा होमबा
औ नोंथां
मा होनो मा होनो खारै खारै खारै मालाबा मा होनो इदि जिरफेरबायना नोंथाङा इदि जेनेबा
आङो खारै जिरफेरनाय होननानै बुङोब्लाथ' एसेबां बिदि गाव हारसिङै जिरफेरा खै आरो माने मालायनि माने आइमोननि एबा मादैमोननि बिदि खारै जिरनायखौसो आङो नुफेरबाय। बिसोरनिफ्राय आङो मिथिनो मोनबाय दि खारै थालिर मादानिफ्रायबो एबा थालिर फस्लानिफ्राय बोदि खारै जायो आं बेखौ मिथिगौ आरो
खायसे जायगायाव आरोना जोंनावथ' जेनेबा इदिखौ जेनेबा थालिरफोरखौ मोनोना थ' खायसे जायगायाव मा होनो मो दुफुलनि बिफांनिफ्रायबो बिदि खारै दिहुननाय जायो आरो ना
औ नोंथां।
ओ नोंथाबो मिथिगौ दा बे बाथ्राखौ?
औ आङो खेबसेयो
अ अ अ अ अ
बिदिबा नोंथाङा माने थालिर बि फांफोर गायफेरनो मोनबाय नामा?
आंथ' बिदि थालिर बिफां गायफेरनो मोनाखै।
औ
ओम बिदि नोंथाङा गायफेरबाय नामा?
आंबो बिदि गायफेरनाय जायाखै आरो
उम उम उम मा होनो थालिर बिफाङा बांसिन मा होनो उदुङो ओमफ्राय एसे माने अखा हानाय जायगायावसो माने जायो आरोना। थालिरा आंनिथिं ओम ओम
बिदिब्ला नोंथाङा औ औ नोंथाङा मा बुंदोंमोन
बे मै मैखुन मैखुन मैखुनना मा होनो थालिरना हाथायाव मैखुना जेनेबा खेमसेल'सो जायो खोमोना बेना
अ नोंथ' आं बेखौथ' माने मिथिफेरला माने थालिरा माने बिफाङा जे बिदिनो गोजौ जालाङो बेनिफ्राय बिदि थालिरनि गिला ओंखारबाय थायोना बे गिला खौ माने बे गोलाव जालांबानो बिनि नोंथांआबो मिथिखागौ माने बेनिफायनो थालिर फिथाइ जायो होननानै बे माने बेखौ माने बेदाखौ दानफायखांनायनि उनाव बियो आरो एसे गोबाव थानायनि उनाव बिदि माने जाफिनो होननानै आं सानो आरो नों थां
अ आं थ' नैदि होनना सान मोनोमोन माने मा होनो बे थालिरखौ जेनेबा खायसेफोराथ' आंथ' जोंहानाव माने आबैमोनखौहाय बिदि दानफायनायसो नुयो आरो। बिदि फिथाइ थायखांनायनि उनाव खायसेखौहाय दानबा माने मैखुन खुं खांनायनि उनाव दाननाय बिदि नुदो थ' आंङो माने बारा मोजाङैनो मिथिया इदि
औ नोंथां
खेबसे खुखांनायनि उनाव ओ नोंथां होमबा जोंना समाबो जाबाय ओ दोनथ'नि सि नामा होमबा
औ नोंथां
औ